हेल'
हेलौ अ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
अ नोंथां खोनादो औ नोंथां।
औ खोनादों।
अ मा खालामबाय दं नोंथां अ। अ जोङो मानि सायाव रायलायनो नों नोंथां मानि सायाव रायलायनो नोंथां?
जों बैसागुनि बा बागै। रायलाय जागोन नामा नोंथां?
अ जागोन गोदोनि आरो दानि बैसागोनि अ। ओ गोदोनि आरो दानि बैसा बैसागो मा फारागथि दं बिनि सायाव रायलायनि नोंथां। खोनादों नोंथां औ बिनि सा सायाव रायलायनोसै औ होमबा जागायनो। सै नोंथां।
औ जागाय जागोन।
ओ ओ बैसागोआथ' जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय दं। दासिमबो। अ बैसागोनि बागै बुंनो थांब्लाथ' बैसागोथ' सिगां जों बर'फोरा माहासेगाम फालियोमोन। नाथाय आथिखालाव फाइ ओमफ्राय सो सो बुंनो थाङोब्लाथ' सप्तासेल' फालियो। आथिखालाव बर'फोरा बैसागोखो। न अ बैसा ओ नोंथांमोननिथिं ओ बैसागोआ माबायदि फालिनाय जायो?
अ माथोया नांथादों नोंथां हेल' अ माथोया नांथादोंमोन नोंथांना
औ खोनाबायना दा नोंथां औ ओ जों जोंनिथिं बैसागु फोरबो खौ ओ माने ओ मोन ओमफ्राय बैसागोआव
हेल' अ माथोया नांथादों एसे नेटवर्क थानाय जायगायाव थां नोंथां। खोनादों नोंथां औ औ खोनादों माथो नोंथांना नांथाबाय थायो गेजेर गेजेर औ अ खोनादों खोनादों नोंथां
औ जोंनिथिं बैसागुखौ माने बैसागुनि एक थारिखआवहाय ओ न'खरनि गासैबो भागि बंस' लोगो नांनानै गोखा गोखै खुंखाय जानाय खुंखा एवनानै जानाय जायो बेदरफोरजों ओमफ्राय आरो बैसा सागुनि बिदिनो मोन ओ से थारिखावहाय मोदायबो बोथोर मोदायबो सिबिनाय जायो।
औ
बिनिफ्राय आरो ओ बिनि अखानायैहाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' लोगो नांनानै खाम सिफुं सेरजा दामनानै ओ बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो दा आथिखालनि जुगाव बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय जायो स्नि सान न'खर न'खर थांनानै बेबायदिनो मोसायो रंजायो।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना माबायदि फालियो नोंसोर नोंसोरमोननि नोंथांमोननि
अ अ जोंनिथिंथ' नोंथां दाथ' गोदो गोदोय निफ्रायनो सोलिबोदों जोंनि गामियावथ' जोंथ' गिबि सानखालि जोङो मोस-मोसौखौ थुखैयो। मोसौ बैसागो होनो जों गिबि सानखालि बिनि ओ उनाव आरो बिनि ओ नेक्स्ट ओ बिनि ओ दुइ थारिख ओ एक थारिख गोलैगोन बिनि नेक्स्ट दिना जोंनिया ओ माबानाय जायो गसाइ गसाइ फुजिनाय बेनि गसाइ फुजिनाय उनाव सो जोंनिया मानसिनि बैसागो जायो। जोंनिया थ' बैसागो फोरबोआथ' जोंनियाथ' मागिनाय मोसाहैनाय न' न' बे सोलिबोदों गोदोनिफ्राय दाबो सलिबोयो। दा आथिखालाव एसे खम नुनाय जाबाय बेफोरो मागिनाय मागिनायखौ मोसानाया दं दंबाबो गोदोनि बायदि गैला। गोदो जेरैबायदि धल लानानै खाम, जथा, सिफुं लानानै रंजा बाजा बयबो बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला ज'यैनो मोसायोमोन। बेफोरखौ नुनो मोनोमोन गोदो गोदाय। नाथाय दा आथिखालाव जोंनि गामियावथ' बांसिनानो बेफोर ओ मिउजिकेलनि बक्स आरिखौ दामनानैसो मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ।
अ खाम, जथा, सिफुंथ' गोबाङानो आथिखालाव दामनो देनो रोंला। खानैसो बोरायफोरासो रोंगो सेंग्रा ओ सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बुंनो थाङोब्ला दामनोनो रोंला बेफोरखौ।
औ।
अ बेफोरनो बेफोरबायदिनो रंजानाय जायो सप्तासे दा आथिखालथ' सप्तासे सोलियो जोंनिया। सप्तासे उनाव मोसाखांनानै जिखिनि फैसा आरि मोनो बेफोरखौ औ बैसागुनि जोबनायाव खाना जायो जोंनिथिं।
औ।
आर' ओ थार बुंनो थाङोबा बैसागो रंजानाय फोरखो गोदोथ' आलादा रोखोममोन आथिखालावथ' आर' बैसागु फोरबो रंजाथाय फोरबो फालिनाय जायो जेरै जोंनि आफाद बर'नि आफादफोरजों लोगोसे ओ गोबां दल हंगथन। फोरा लोगो नांनानै फालिथाय फोरावथ' दामनाय देनायखो नुनो मोनला बेफोरावथ' गोबाङानो सिंगारफोरखो लिंनाय जायो। सिंगारफोर लिंनानै बेफोरनो मिउजिकेल इन्सट्रुमेन दामनानै रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनो। नाथाय दामनाय जोंनि खाम जथ सिफुं दामनानै रंजानायखौ बेफोराव नुनो मोनला आर'। गोदो गोदायाथ' बिदिनो ज' जानानै मोनसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा ज' जानानै खाम, सिफुं, जथा दामनानै मोसायोमोन। बिनि उल्थाया आथिखालाव बेफोर सिंगार लिंनानै बेफोरखौ रोजाबनाय मुसुरनानै फालियो फालिनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव। आर' जोंनि गाननाय जोमनायाथ' से गोदो गोदायथ' गोबाङानो दख'ना आर'नाइ बेफोरखो गाननानै गामसा आरि गानना रंजायो आथि खालाथ' बांसिन सुबुंफोरा थ' गाननाय जोमनानै जोबोद थं गैला ओ वेस्टार्न का कालसारनि जेरै लंपेेन सला बेफोर गाननानै मोसानायखौ मागिहैनायखौ नुनो मोनो आर' जोंनियाव। आरो गोदो गोदायथ' बांसिनानो जोंनियाथ' बैसागोनि से तारिख खालिथ' ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरा दख'ना गामसा आरि गाननानै गिदिरफोरखौ मान बावनायखौ नुनो मोनोमोन। आथिखालाव बेफोरखौ खमा खम नु नुयो आर' जोंनिथिं ओ नोंथांमोननिथिं बेफोर बैसागो फालिथाय फोरबो फालियोना फालिया?
ओ जों जोंनिथिंजाय बैसागु फोरबो फालियो फालिनाया फालिनाया नाथाय गोदोनि आरो दानि बैसागुनि गेजेराव गोबां फाराग नुनो मोनो बेबादिनो। गोदो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' जानानै बैसागु फालियोमोन आरो गोदो जेबो मिउजिक बाहायनाय जायामोन आखाइजोंनो खाम, सिफुं सेरजा, जथा दामनानै गाजा गोमजायै खुगा मेथाइखौ बैसागु खननानै मोस थायोमोन दानिया बैसागु दानि जुगाव बैसागु फालिबाबो माने ओ माने बांसिनैनो मिउजिकेलि सिट्रमेन्ट लानानै मोसानाय बक्स दाबना मोसानाय बायदि नुनो मोनो। सागु माने खुगाजों खननाय हुदायाबो लासै लासै आथि आथिखालनि जुगाव मुगायाव गोमालांनो हमदोंसै आरो दानि बैसागु फोरबो होनबाथाय बेबायदिनो गामिफोराव फिसा फिसा फासन ओ खुंनाय नुनो मोनो। गामि खा गामिनि खा दिखालास
खुंनायनि अनगायै ओ ज' जानानै बेस बैसागु फालियोमोन। आरो मागिनानै जयै जायोमोन लोङोमोन।
अ' रं
गोदोनि ओं गोदो गोबां बेबायदिनो फैसागु होनबाथाय गेदेरखौ मान बावनाय उन उन्दैफोरखौ अननाय बेबायदि नुनो मोनोमोन।
औ नंगो नंगो नोंथां। आ-आथिखालावथ' बेफोरथ' नुनो मोनला आरो लासै लासै जायो जोंनि दा बैसागु फोरबा खमनि जेसांनो ओ मरदान जाबोदों बेसेनो खमिलांबोदों। दा बैसागोआथ' बुंनो थांङोबा‌ जोंनि उनहालागै बैसागोआथ' सानथाम सानब्रै फा-फालिनायसो जासिगोन।
औ दाना बांसिनानो स्नि दिनबोसो फालिलाना ओ बांसिन ब्रै बा बे इ बेसिनि सम सानखौल' फालिनाय नुनो मोनो। आरो गोदो बुंमोन ओ स्नि सान बैसागोनि जोबथा ओ स्नि सानाव थाद फ्रियावलायनो गो ओ स्निथा मैगं खांथेना जाहैबाथाय बेमार आजार खारो होननानै। मानिनाय जायोमोन आरो नाथाय। आथिखालनि मानसिफोरा बेफोरखौ बारा मानिनो नागिरला।
औ बे नंगौ, ओ आथिखालावथ' जोंङो बांसिन सुबुंफोरानो गोरों-गोरा फोराथ' खिसुमान फिस्लाफोरनि फरायनो थानायखायनो नोगोर सहोराव थाफायदों। बेफोरो फालिना बिसोरो सम गैला दे थां। बिसोरा खिनु गामि ग'फायाव। थानाय सुबुंफोरा बे बेफोरखौ दाबो फालिबोदों गो गो गामि ग'फायाव थांब्ला नुनो मोनो आरो। जोंनि गामिखौ। माने खाथि खाला गामिफोराव थांबोला। बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि। गोरिब सुबुंफोरानो बेफोरखौ फोथायोबो आरो बेफोर फालिबोबाय दोङो।
औ।
बाखिथ' गोखा गोखैथ' बैसागु जादो ओ जानानैब्लाथ' जोङो खुन्थाइ दोङो आरो दिंखि दिंखियाखौथ' जोङो दिंखियाखौ जायो बैसागो बोथोराव। औ फस्लादो अमा बेफोरबायदि। थारलिर फस्ला आरि। बिदि संना जानाय नेम-खान्थियाथ' दोङो। गोबाङा फालियो, गुबै-गोबाङा फालिया। फोरखौ। औ। आरो आथिखालावथ' जोंनियाथ' बांसिन मोसौ बैसागु, मोसौ थुखैनायखौथ' बांसिन नुनो मोनला मानो होनब्ला जोंनाथ' मो-मोसौ। स' बांसिनानो गैयला। ओय गामि ग'फायाव थानाय। खानै सोनिल' न' आवल' मोसौफोरखौ नुनो मोनो। बाखिना नोागोर सोहोराव थानायफोरनियाथ' गैखाला बेखौ मोसौ बैसागोआथ' दा फालिनो थांला गोबांनियानो ओ। फालियो ओ ग'साइ बैसागोखौ। ग'साई फालिनाय बैसागोसोल' फालियो। बांसिनानो।
आरो आगोलनि दिनावहाय बैसागुखौ बेबायदिनो न'खर-न'खरल' गाव न'खर-न'खर। थांथिंनानै मागिनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि मुगायावहाय। दानि जुगावहाय बैसागुखौ बेबायदिनो खाफा खानै खासुबुंफोरा जा गागु फालियो लामा लामा गारि आवथेनानै लानानै बैसागु मानिनाय नु नुनो मोनो।
अ नुनो मोन आथि आथिखालाव बे ओ गाज्रि गोहोम गोगलैदो बेफोर नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां। औ नोंथां ओमबा जों दोनथनोसै
औ दोन दे होमबालाय नोंथां गोजोनथों।
गोजोन्थों नोंथां।